हेलौ औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों
अ माथो खालामदो नोंथां?
दङो ओरैनो दंगासिनो औ जाखांबाय
अ माजो जाखो?
जानाया यै गोखा केरेला भाजा।
ए जोंहाबो जाबाय जोंहिना ना दंमोन नाजों आलु। बिदिनो संनानै जाबाय नै फुङावनो माखासे खामानिबो थायो नालाय। ओ नोंथां जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनांगौ दिनै ओ जों दिनै माने फुं समाव फरायसाफोरा स्कुलाव थांनायनि सोमोन्दै जों सावरायनांगौ आरो जों। दाथ' आङो आं नोंनो खोन्थाग्रोनोसै नोंथां
हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों औ
सं
दे
जों फरायसालियाव थाङो थाङोब्ला बेसे समाव थाङो होनोब्ला जोङो ओ सोरनाबा सोरबा फरायसाफोरा सोरबा आठथायावनो थांनांगौ जायो सोरनाबाथ' साराय आठथायावनो स्कुलाव मोनहैनानै आर'ज गाबनायाव बाहागो लायैथारनांगौ जायो जु दि सोरबा फरायसाया सम बायदियै टाइमाव मोनहैयाबाथाय फरायसालिनिफ्रायबो फैफिननांगौ जायो। टाइमा बिदिनो नयथानिफ्राय सोरबा क्लास लायो सोरबा नयथा दस सोरबा नयथा बिस बिदिनिफ्राय क्लास लायो आरो फरायसालियाव बिनिफ्राय जोङो फरायसालियाव ओ थाब थांनो थाखाय फुङावनो बिमा बिफा बा न'नि गारजेनफोरा ओंखामखौ संनानै बा गथ'नो मोजां ओंखाम जाहोहरनानै बा गथ'फोरनो बा फरायसाफोर खौ बा मोजां ओंखाम बा माबा मोनसे जोहो जाहोयोब्लासो देहाया थिग थाबाय थायो नालाय बेनिखायनो बिमा बिफाफोरा फुङावनो उथिनानै गथ' गथ'फोरनो मोजां ओंखाम जाहोनानै फरायसालिसिम दैथायहरो आरो सोरबा सोरबा बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'खौ बा फिसाखौ स्कुलसिम मा होनो दोनहैबाय थायो बा फरायसालिसिम बा फार्स्ट थांखालि गथ'आ बा गथ'आ फरायसालियाव बिमा बिफाया फरायसालियावनो नेहैबाय थानो गोनां जायो बा फार्स्ट फरायसालियाव थांखालि सोरबा सोरबा गथ'फोरा माने मोजाङै माने गिनाय मोनो बै गिनायखौ माने खारहोनो थाखाय फरायसालियाव दिनो थोनहरनाय जायो आरो बेनिखायनो जोंबो गोदो उन्दै समाव बिदिनोमोन जों फरायसालियाव माखासे उन्दै समाव माने जोंबो थांनो गियोमोन थांनो गिनानै जोङो बिमा बिफाजों लांफा लांफायोमोन बिमा बिफा थांफायोबाथाय गोसो एबा साहसा गोख्रों जायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां। हेल' खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना? हेल' नोंथाङा खोनायाखै नामा? हेलौ नोंथांनि सोदोबखौ आङो खोनाफैदियासै नोंथाङा मा खालामदों नोंथाङा औ
खोनादों नोंथां
अ दे खोनादों आङो माखासे बाथ्रा याव आं नोंथांनो फोरमायगासिनो दं नोंथाङा खोनासंनो हागोन औ जोङो माखासे फरायसाफोरा औ सम बायदि फरायसालियाव मालाबा समाव मोनहैयाब्लाथाय फैफिननांगौ जायो बेनि फ्राय जोङो फरायसालियाव थांनानै जोङो माखासे गियान बुथुमो। फोरोंगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ जों खोनासङो बेनिफ्राय फोरोंगिरिया जि फरायनानै बा एन्सार होयो बा फिननाय होयो बा फरायनानै माखासे रोङिफोरखौ जों फोरोंगिरिफोरनाव सोंनो हायो बिनिफ्राय जोङो फरायसाफोरा बिदिनो फरायसालियाव थांनानै माखासे रोङिफोरखौ सोंनानै बा गियान आरजिनो हायो बा फरायनायनि गेजेरजों बा फरायसा समाव जोङो माखासे लिरनाय आरो माखासे फरायनाय हुदाया बाङोब्लाथाय फरायनायनि बेलायाव गोख्रों जायो बिनिफ्राय जोङो सासे मोजां फरायसा जानोब्ला जोङो सारनि फोरोंनाय बा सारा माखौ एसेबाङै मोजां फोरोंदों बा मा लेस सनाव फरायदों मा लेसननि बेसेबां नाम्बाराव लेसना दङ बै लेसनखौ फरायसाफोरा मिथिनानै नायनांगोन बा सारनि फरायनायखौ नायलांफाबाय थानांगोन बा सारा मा फिननाय होदों बा सारा बबेलेसनाव मोजाङै ओ फोरोंगासिनो दं ओमफाय सारा मा सोंथि खालामदों बा सारा मा फिननाय होदों बैखौबो जों फरायसाफोरा माने मोजां लानांगोन आरो सासे मोजां फरायसा जानोब्ला जोङो फरायसा समाव माने बेसेबां समाव माने फरायबाय थानांगोन बा बेसेबां घन्टै फरायबाथाय जोङो रोंगोन जोङो बेफोरखौ साननाया मोजां आरो दा फरायसा समाव बा फुंनि समाव जों फरायसाफोरा बेसेयाव थाङो नोंनिबा नोंथांङामा मिथियोना बिनि सायाव
मा होनदों नोंथां
अ नोंथां माने जोङो जों दा फरायसालिनि बा फरायसा समा फरायसालियाव थांनो थांनोब्ला बेसेबां समाव थांनो ओंखारलाङो माने नोंसिनिथिंजाय
जोंनिखिजा ओइ दाइन बाजियाव ओंखारलाङो
बिदिनो आदथा बिदिनो सय दा बिदि
नोंथाङा माइक्र'फन लादोंबा एसे खा थिउला माइक्रमोनखौ
औ औ औ
बेखौ खाथियावला
दे बुंलाय नोंथाङा बुंलाय
खोनादों नोंथाङा
औ खोनादो देलाय बुंलाय नोंथांङा बुंलाय
औ एसे लासै खोनादों नोंथांनि माथोखौ
औ औ माने माखासे बिदिनो जोङो फरायसाफोरा माने सम बायदि फरायसालियाव थांनांगौ समनि बायदि माने सोरनाबा सोरनाबा माने फरायसा फरायसालियाव माने गनाय गनाय टाइमा एकथा सोरनाबा सारि दुइ था सोरनाबा थिनथा बिदि लायो आरो फरायसा फरायसालियाव फोरोंनायनि टाइमफोरा नोंथाङा माब बुंनो सानो बिनि फारसे
औ आजिखालिथ' गोबां गारा जाबायना फरायसालिफोरा नङा होमब्ला नोंथां खोनायाखै नामा नोंथांङा?
खोनादो
औ आजिखालि गोबां खारा जाबायनाा टाइम लायै टाइम मोनहैनां माबाफोराबो ओ फोरोंगिरिफोराबो समावनो थि समाव मोननांगौ माने बेयाव आजिखालि मा बा होनांगोनना एथेनथेनस होनांगौ मोखां देखायनांगौ नङाबाथ' जायाना
नङा औ औ नंगौ नंगौ औ औ
औ आरो मोनहैनाय समावबो होनांगौ बेनिफ्राय आरो फैनाय समावबो आजिखालि माबा फाल्दु खालामनो हाला माने मास्टरफोर फोरोंगिरि फोरावबो मास्टारफोरावबो आरो फरायसाफोरखौबो गासिखौबो मोजाङै माबानागौ नांगौ बिसोरो सरकारि स्कुलफोराबो गोबां माबा जाबाय दानिया।
औ औ खोनादो दे बुंबाय था नोंथाङा
औ उम उम गोबां गोदोनि रोखोम नंला दानिया सोलायनाय जाबाय गोदान दानै गोदानै गोदान फरायसुला फरायसुफोराबो द्रेसफोरखौ दानिया गोबां मोजां खालामनायखौ नुनो मोनदों। जोंनि सर कारि स्कुलनि फोरखौबो
औ
बिदिनो गोबां डिसिप्लेनखौ नुनो मोनबाय आरो आथिखालाव। फरायसालि फोरखौबो उम आरो प्राइभेट फोरनिखौथ' बुंनोनो नांला बिसिनाबो गोबां डिसिप्लेन जायो।
औ औ खोनागासि नो दे बुंबाय
औ औ नोंथां मोनखिजा बोरै? सरकारि स्कुलनि माबाफोरा
नोंथां जोंनि स्कुलथिंनिया माने मोजाङानो बिदिनो माखासे गोदोनि बायदि नंला गोदो जेरैमोन औ दा आथिखालाव माने नोंथांमोननि बायदि बेफोरबायदिनो माबा जाबाय आरो एखे आथिखालावथ' बिदिनो फरायनायनि बेलाय बा एटेन्डेन्स बा माबानि लानायफोरा बेलेग सोलायजोब्बाय आरो गोदो जेरैबायदिमोन बिदि नंला आरो दाथ' गोबां सोलायनाय बिथिङावनो फैबाय जोंबो नुदों बा जोंनि समाव बैफोर गैयामोन। दा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय मोना माने बेफोरखौ मोनजोबबाय बा गोदान गोदान माने फैजोबबाय माने बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदो बिनिफ्राय नोंथाङा मा बुंबावगोन बेनि सायाव मा माबाफोर बुंनो दंबावो नामा नोंथां? थांङा?
मा होनदों?
बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा होनदो नोंथां?
औ बेखौनो नुनो मोनदि दा गोबां सोलायबोबाय दानि जुगफोरा जुगा गोदो गोबां माबानो मोनामोन ओंखाम जानो मोनामोन जानो मोना लासिनो फरायसालियाव थाङोमोन दानियाथ' फरायसालिफोरावनो ओंखाम होनायखौ नुनो मोना आरो
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ दाथ' मा होनो बिराद बरिया बरिया इस्कुलाव ओंखाम संनानै मोनजाबावोसो खोमा ना फरायसा फोरा मोजां जाहोबावोसो दा मोजाङानो गोदोनिबाबो दानिबाबो गोदोनियाबो मोजांमोन आरो होमबाबो दा बांसिन मोजांसिन जाबाय आरो ना?
उम उम
ने आथिखालावथ' बिदिनो माने गोदान गोदान माबा फैबाय नालाय गोदान माबा गासैबो जाजोब्बाय। बिनिखायनो माखासे माबाफोरखौ सोलायनाय नुबाय आरो नोंथां मोननियाबोथ' माखासे बिदिनो सोलायखाबाय औ जोंनिजो जोंनि बायदियानो एखे जाजोब्बाय माने गासै जायगायावबो ना?
उम उम उम
औ बिनिफाय नोंथां जोंनाथ' समा जाबाय आरो दसेनि उनाव नोंथांजों आङो रायलायफिननोसै गोजोननाय मोनबाय नोंथांखौ लोगो मोनना। नोंजोंथो माखासे बाथ्रा सावरायनो मोना गोजोन्थों
दे नोंथां दे